हेलौ
हेल'
औ खोनादों औ औ दे बे अब्ला जोंङो बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर' समाजफोराव बा जोंनि जायगाफोराव माबायदिहै सा बिलायनि बे खामानिखौ मावदों जों बिनि सोमोन्दै जों सावरायनि दसे सम
औ
जोंनि खाथि खालाव जों जेब्ला नायगोन अब्ला जोंङो मोना हायो जोंनि जागायाव गोबां बेबायदिनो साबिलाइ बे जाबाय गोबां न'ख न'खरफोरा बिबदिनो गावब गाव जेसेबां हायो बिबायदि साबिलाय खौ गायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों गावबा गाव हानि सि बिमा बेफोर सेम गायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों जोंङो गोदो बि बिदि एसेबांबो जोंनि जागाफोराव बा जोंनि समाजाव बिबायदि सा बिलाइखौ नुनो थाङामोन नाथाय दिनैनि दिनावब्ला गोबांङानो बिबायदि गायदों गायनानै लादों आरो गोबांङानो गायगासिनो जों बेखौ नुनो मोनदों दा जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि जायगायाव बेबायदिनो साब्लायनि गेजेरजों गोबां बेबायदि मोजां नख'रखौ सलायनो हानाय जादों। नख'रखौ बेंनो नख'रखौ नायनो गावनि गथ' गथायखौ फोरिहोनो बेफोरबायदि ओ जि रां रांनि गोनांथि बेफोरखौ मोननो हादों। बे साबलायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनथिनो हायो। दा जोंनि खाथि खालावनो गोबां बिबायदि सााबलाइनि ओ फेक्टरि बा जेराव साबलाइखौ दैथाय हरनाय जायो। लांनाय जायो बेफोरबायदि फेक्टरिफोरा दङ। दा थिग बि बिदिनो जोंनि जागाफोराव जोंनि समाजाव गोबां बेसे साब्लाया हेफाजाब खालामदों होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङो ब्ला बे साब्लाया जोबोर गोनांथि जोंनि थांनानै थानायाव माबायदिहै होननानै बुङोब्ला बे साबलाइखौ जोङो डेलि जोंनि थांना थानायाव सानफ्रोमबोनि जिउआव बेखौ बे गैयाब्लानो जाया होननानै बुंजायो बेला फारसे मानो होननानै बुङोब्ला सिखारोब्लानो स्रां जायोब्लानो सोरां जायोब्लानो बे साप्लाइखौ बाहायनाय जायो। साब्लाइखौ होआब्ला दै ल'सो जागोन नाथाय बे साबलाइखौ होनायनि गेजेरजोंनो बेखौ लाल साह होननानै बुंनाय जायो। आरो बेखौ फुङाव लोंनाय जायो आरो बे बिदिनो सोरबा सोरबा आलासिफोर फोयोब्ला बिखौ फुदुंनानै होनायजायो आरो सोरबा सोरबा बिबादिनो खाथिखालाव ओह बिनिगेजेरजों नखर बेंनोथाखाय हाथाय बाजारफोराव बिब खौ फाननाय जायो। आरो गोबाङानो बे सा खौ लोंनो मोजां मोनोखाय ओ बिथांमोनाबो बि खौ बायनानै लोंनाय जायो। आरो बिजोंनो लोगोस बे आङो जोबथा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। आरो बेनो जाबाय बे साब्लाया गोबां सुबुंफोरखौ ओरैनो थाहोआखै नाथाय बिनि गेजेरजों खामानि फोरखौ मोनदों दोनै गोबांफोरा सोलों थाइ लायालासिनो ओरैनो दङ। नाथाय बिथांमोना साब्लाइ थानायखाय बे साब्लाव खा साथ्लायाव खामानि मोनदों। बे साब्लायाव खा मावनो मोनदों आरो बेबिदिनो बिथांमोना बिदिनो ओ दसे सम बेलासे मावोब्लानो ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि रां खौ आरजिनो हानायखौ जोंङो नुनो मोनदों। आरो बिबदिनो सोरबा सोरबा आइजोफोराबो बिबदिनो साब्लाय खानायनि गेजेरजों ओ नखरखौ बेंनो थाखाय बिथांमोनाबो रां आरजिनो हानाय खौ जोङो जोंनि समाज बा जोंनि जायगायाव जोङो नुनो मोनदों दा आङो नों सोमोन्दै मोननैसो आङो सोंलु सोंनो सानदोमोन आरो बे सोंलुआनो जादों नोथांआ बे साबलाइनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ फोरमायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जे बे साब्लाइखौ जोंनि समाजाव माबायदिहै गायनाय जायो आरो बिनि जि इनकाम बियो माबायदिहै से केजियाव बेनि इनकामफोरा माबायदिहै दिनैनि जोंनि समाजाव नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन दसे सम
नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जोंनि बरफोरा बेबायदि साहा गायनानै आरो साहाखौ बागान खालामनानै बेबायदिनो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामना लादों आरो बेखौ माबायदि गायो होनब्ला जों मोनथियो जेन आरो जों नुनो मोनो जे बेखौ जेब्ला बे फुलिखौ फारसआवनो बेखौ जागायनानै दोननो गोनां जायो जायो आरो बे फुलिया जेब्ला देरो अब्लानिया बेखौ औ गायनाय जायो जेब्ला गायो बेखौ मोजांहै लाइन सिदा बनायनानै बेखौ गायनाय जायो आरो बेखौ सिदा लाइन लाइनहै गायनाय जायो आरो बेखौ खाइलें खुइलें गायोब्ला मोजां नङा बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो लाइन नानै गायो आरो जेब्ला बियो देरो अब्लानि बियो ओ बियो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम जायो देरनो बिलाइखौ मोनजेननो थाखाय जेब्ला बोसोरथाम बोसोरब्रै जायो अब्ला बे बिलाइआ एसे एसे खाजेनन्नो मोनजेननाय जायो आरो बेबायदिनो जेब्ला बियो देरो बेबायदिनो खाना होयो अब्लानिया बे बिलाइआ मोजां आरो दालायफोरा बारिबाय थायो बेबायदिनो गिदिर जालाङो आरो बे साहा बिलाइआ गोबाव जोरो बियो गोबां बेबायदिनो गुजि गुजि बोसोर जौजे बोसोर बेबायदि थांनानै थायो बेबायदि साहा बागान साहा गायनाया बेबायदि जायो आरो जेब्ला जों नायो अ अब्लानिया जों नुयो जे बिनि गेजेरजोंनो गोबाङा नखर सोलिनो हादों सोरबाबा बेबायदिनो गावनि नआव गायना लादों सोरबा जि बिघा नैजि बि बिगा जिबा बिगा बेबायदि साहा बागानखौ गायदों। आरो बियो जेब्ला जोङो बे बिलाइनि दामखौ होननानै जोङो ओ नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे बे दायो सोलिबाय थानाया से केजि बेयावनो मलाबा ओ थामजिद रां मब्लाबा ब्रैजि रां बेबादि साहा बिलाइनि रांखौ जोङो मोननो हायो से केजियाव आरो नोंथाङा जे बुंलांबाय बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर फ्रा बेबायदि फेक्टरियाव लांनानै दि बे ओ साहा बिलाइखौ फानहैयोब्ला बांसिन मोननो हायो मानो होनब्ला फेक्टरियाव ओ दामा बिसि जायो जेब्ला जों डायरेकहैनो फेक्टरियाव गारहैयो अब्लानिया सोरबा ब्रैजिबा रां ब्रैजि रां ब्रैजिसे ब्रैजिनै बेबायदिखौ मोननो हायो आरो सोरबाबा फेक्टरियाव नाम थिसननानै लाय-जायफोरा लायाखै बिसोरो ओ खम मोनो नो हायो मानो होनब्ला गुबुनासो बिसोरनिफ्राय बायखनानै लांनानै पेक्टरियाव गारहैनाय जायो जों बेखौ नुनो मोनो। दा अब्ला नोंथाङा आरोबाव माबाफोर साहा बागाननि सोमोन्दै बुंबावगोन नामा?
औ बुंनो हागोन नोंथाङा गोबां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बे सा बिलाइखौ माबायदिहै गायनाय जायो। आरो बिनि जि बैसो बेयो बेसे गोबाव जोरनानै थायो। आरो बेखौ माबायदिहै लाङोब्ला जि जेराव साब्लाइनि खामानिखौ मावनाय जायो बेखौ साबलाइ बानायनाय साबलाइ लोंजानाय मोनसे माववा बानायनाय जायो। बे जायगायाव लाङोब्लासो बिनि बे बांसिन मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङै फोरमायना नै होबाय दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों जोंहा साब्लाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो बांसिन ओ बेसेन गोनां जोंहा कुवालिटिफोरखौ जोङो मोननो हायो गुबुन गुबुन रोखोमनि से नै थाम बेफोरबायदि आरो बयनिख्रुइबो साब सिन मोजांसिनखौ ओ गुबुन गुबुन जायगायावसो दैथायहरनाय जायो। आरो जि साप्लाइ फोरखौ ओ रां गोनां रां लानानै जायफोरा गोनां बिथांमोनासो बेखौ ओ बायनानै लोंनो हानाय बिबदि जायो बिनि जि बेसेन बे गोबां नाथाय जोंनि जायगाफोरावब्ला बयनिफ्रायबो गाहाय थाखो खोनि साप्लाइ बेखौसो जोङो हाथाइ बाजारफोराव मोननो हायो जिनि बेसेना एसेबां नङा जानो हागौ मोनसेे फेकेटआव जि बा, नैजि बा बेफोरबायदिनो बाजि नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनाय साब्लाइफोराबा बिनि बेसेनखौबा जोङो जायफोरा रां गैया बिथांमोना बायनानै बेखौ लोंनो हाया। मानोना बिनि बेसेना जोबोर दा जोङो मोन मोनथिबाय साबलाइखौ जोंनि जागाफ फोराव माबायदिहै गायदों आरो बेखौ गायनायनि गेजेरजों सोर जे नखरफोरा दिनै जौ गालांदों होननानै बुंजायो बे सायनि गेजेरजों मोज मोजाङै नखर सालायनो हानाय जादों। गोदोथ बुं दोंमोन बिबायदि एसेबांबो साबलाइखौ गायनाय जायाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बांसिनानो दिनै गायदों। मानोना बिनि बेसेनखौ मोन थिदों आरो जोंनि जायगायावल बे साबलाइखौ लोंनाय जाया नाथ थाय फुं फु होननानै जोङो बुंजायो संसाराव होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै साहाखौ लोंनाय जायो जेरै गोथां साहा होनना होननानैबो बुङो ओ ग्रिन टि होननानै बुंनाय जायो नाथाय बे जों जि स साबिलायख खौसावरायबाय बेबा जादों ओ गोजा गोजा साहा होननानै बुंजायो आरो बेजोंनो लोगोसे साह गुबुन गुबुनै रोखोमै मोननाय जायो जेरैहाय गाखिर जों बानायनाय ओ साहाजों ओ मिक्स खालामनानै गलायनानै लोंनाय गाइखेर साह आरो लोगोसे सोरबा सोरबा लाल साह बेखौ सोरबा सोरबा लाल साहाखौ मोजां मोनो गोजा साहा ख खौ मोजां मोनो आरो सोरबा सोरबा गाइखेरनि साहाखौ मोजां मोनो बेखौ सिनिजों मोजां एबा संख ख्रैजों लोंनाय जायो दा जोङो बेखौ साब्लायनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय दा जोबथा नोंथाङा बिनि ओ फारसे माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथाङा माबायदिहै मोनखो साब्लायनि सोमोन्दै सावरायनानै नों नोंथाङा दसे सम बुंनो हागोन
हामबाय होदों नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो बाथ्रा आरो जि साब्लाइनि बिखहाय सावरायबाय बेयाव जों मोनथिनो हायो जे दिनै जोंनि बर' ब्लाबो बे साब्लाइनि गेजेरज जों ओ गोबाङानो नखर जौगालांदों आरो जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथांजों बे साब्लाइनि बिखय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जेरैहाय जोङो बे साब्लाइखौ औ माबा गेलेङो आरो माबादि खालामो बेनि सायाव जोङो सावरायबाय बेनि थाखायनो आं गोजोननाय मोनबाय हामबायसै